औ नोंथां
औ खोनादों ने
औ खोनादों नोंथां
अ मा खालामगासिनो दं दालाय
खालामनायाथ' जेबो खालामाखै नोंथां ओरैनो जिरायनानै दङ
अ औ
नोंथाङालाय मा खालामदों
आंनियाबो बिदिनो गोदाव सोराव जिरायनानै दं ओमफ्राय माबोरै दं दासान्दि
दंनायाथ' मोजाङैनो दंथ'यो नोंथां
अ नोंथांजों मोनसे साव बाथ्रासो सावरायनो सानदोंमोन दंनायाथ' दासान्दि गाहामैनो दं आंबो
औ
नोंथांजों मोनसे बाथ्रासो सावरायनो होननानै कल हरदोंमोन आरो
अ मानि बागै नोंथां
सावरायनाया जोङो जोंनि दोरोङारि फोरबो बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनो नामा एसे
औ सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन
औ औ नोंथां नोंथाङानो बुंग्रोनाय एसे बैसागुनि सोमोन्दै फंनैसो
बैसागुखौथ' जों साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरानो मिथिखायो
औ
बैसागु फोरबोआनो बर'फोरनि देरसिन फोरबो होनना बुंजायो बेखौनो ना नोंथां औ बेखौ सैथ्र' दान जोबनाय लोगो लोगो जोबनानै बैसाग दान माने हाबजेननायनिफ्रायनो फालिबोनाय जायो आरो ना बैसाग दानखौ से थारिखनिफ्रायनो औ आरो बिनि बैस से थारिखनि माने सानसे सिगां
औ
मोसौ थुखैनाय जायो आरो संक्रान्तिआव औ ओमफ्राय बिदिनो से थारिख जाबाथाय मानसिनि बैसागु जाबाय
औ
औ
नोंथां औ नंगौ दे बुं
मोसौ थुखैनायाव मा मा बाहायो नोंथाङा मिथिगौ नामा बेनि बागै एसे
मोसौ थुखैनायावथ' जोंहा बेबायदिनो मिथिंगायाव मोननाय माखासे बिफां लाइफांनि फिथाइफोर बा बिलाइफोर बेफोरखौ जोङो बाहायो आरो मुलि रुखुमै बाहायो नामा नोंथां औ मुलि रोखोमै बाहायनाय जायो बायदि मोनो आङो
औ मुलि रोखोमैनो बाहायो आरो मोसौनोबो माला गानहयोना बेखौनो
औ बेनिखायनो द' बे जाहाथे मुलि रोखोम औ
मुलियानो जाहैबाय औ
बाहायनायाथ' जोंहा लाव फान्थाव बिदिनो दिग्लिलिटि आरो गारला बेफोर बिफां लाइफांफोरखौ बाहायो आरो औ रायदों
आरो हालदै हालदैबो होयोना नोंथां औ
औ-औ नंगौ औ आरो मोनसे फिथाइ दङ औ
औ मा फि
आरो जोंहा मोनसे फिथाइ दङमोन दावा फिथाइ
दावआ अ औ-औ बे दावाखौ जोंनिथिंजाय आं बाहायनायखौ खम नुयो आरो औ-औ खाथ्रि बिबार
खम बाहायो ओरैनो बेलेग जाया। बेे बांसिनफोरखौबो बाहायनाय जायो नामा?
खाथ्रि बिबारखौ बेखौ मोसौ थुखैनायाव बाहायनाय जाय खोमा नोंथां? बेखौ बे बैसागु मोसानायावसो लानाय नुयो माथो बांसिनानो।
अ अ नंगौथ' औ।
खानायाव थुनानै लायोना बर' सिख्लाफ्रा औ।
औ आरो खोफौ बिबारजोंबो सोमोन्दो दं बैसागु बोथोर ना
औ-औ नोंथां औ खोफौ बिबार
बिबाराबो बैसागु समाव बारो बेखौ खानायाव थेबनानै। मोसानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ-औ
ओ
नोंथांमोननि जायगायाव ओरैनो बैसागुखौ माबायदि फालिनाय जायो नोंथां।
बैसागु फालिनायाथ' जों गोदोनिफ्राय दासिमाव गोबां फाराग नुनो मोनबाय। बे बाथ्रा गोै आबुंनिफ्राय आइ-आफामोननिफ्राय ओ गोदोहाय बिदिनो ओ गान बिदिनो दखना गाननानै आर'नाइ लानानै गामसा हौवाफ्रा गामसा गाननानै बेबायदिनो‌
औ औ।
उम न'खरफ्रोमावबो मागियोमोन आरो सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' ज' ज'जानानै। दा बेबायदिनो औ ओ बेबायदिनो मोनसे समनिफ्राय बेबायदिनो ओ ज' ज'यै हानजा हानजा जाना नै जाबोनानै सोलाय बोयै बोयै बोनानै ओ बैसागुखौ साबसिनै फालिनो होननानै दासान्दि दा आथिखालाव स्टेजाव फालिनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ औ औ। बिदिब्ला नोंथांमोननि गामियाव बे ज' ज' रायजो राजा ओंखारनाय हुदाया गैला नामा नोंथां।
ओ दंनायाथ' जोङो ओरैबायदि मोनसे जोबोद ओ मोजांबो मोनो आङो गामिनि मानसिफ्राबो मोजां मोनो आरो। औ बैसागु बेबायदि से थारिक आरो नै थारिक बैसागनि बेयाव जोङो बैसागुखौ ज' स्टेज खालामनानै खुंफुंनाय जायो आरो बिदिनो खेला होयो। खारनाय बारनाय बेबायदिनो खन्थाइ फरायनाय गथ' गथ'नि बेफोरबायदि खेला फोर होयो आरो जोङो बेबायदिनो रंजालायो।
औ जोंनिथिंबो बिब्दिनो होयो नोंथां औ।
औ औ नंगौ आरो बेनि उनाव जोङो ओरैबायदि मोनसे ओ बैसागु बोथोराव माने बे बे स्टेज प्रग्रामा जोबखांनायनि उनावहाय ओ ज' ज'यै सेंग्रा सिख्लाफ्रा
औ।
मोसायो न' न' थांनानै मागिनाय ओरैनो बेरायनाय बायदि आरो माने बेयो माबा मोनसे जोंनि मोजाङा जोंना औ। ओ सेंग्रा सिख्लाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव फरायनो थाहैयो। गुबुन गुबुन जायखौ समाव ज' लोगो मोनलायनाय जायो आरो। आरो जों ओरैनो थानाय नरमेल समाव जोंहा
औ नोंथां
बे आरो सोरनिबा न'आव बेरायनो सोरनावबा थांनो बेबायदि गासैनिबो न'आव थांनाय थांबाय थानाय जाया जोंहा बोसोराव बोसोरनि गेजेराव औ बेबायदिखौ जोङो साननानै ओरैबायदि आरो बेरायनाय जायो साफ्रोमनियावबो बक्स ओ बक्स दामनानै दानियाथ' नोंथां गोदोनि गोदोनि बायदि दामग्रा आगजुफोर लानानै मोसा जाला बे मोनसे गाज्रि जालांदों आरो बेखौ आंबो नुनो मोन औ हारिमुवा गोमानाय बेबायदि
औ
आथिखालाव बक्स लानानै मोसानाय रंजानाय बिदिखौ नुदों आरो बेयाव जोंहा ओ खहा दङ खहा जागोन जोंनि हारिमुवा गोमालांगोन बेखौ जों
गोमालांगोन औ लासै लासैनो औ
औ बेबायदिनो जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव फरायनो थाहैनाय खामानि मावनो थाहैनाय बेबायदिनो साफ्रोमनिबो न'खराव बोसोराव मोनसे बेरायनांगौ होननानै जोङो बेरायनाय जायो आरो मोसानानै
औ मोजाङानो नोंथां जोंनिथिंबो बिब्दिनो ओंखारो सेंग्रा सिख्ला ज' औ
औ बेरायबाय थानाय जायाना नोंथां ओरैनो
औ नोंथां खाललि औ
दा जोङो
औ खालि बे बैसागु समावल'सो मोनो ना औ
औ नंगौ नोंथांबो फंनैसो बुंनो हागोन नामाथाय
अ जोंनिथिंजायबो बिब्दियानो नोंथां माने से थारिखनि थारिखाव गथ'फोरनि बिदिनो खेला होयो जोंनिथिंबो उनदै उनदैफोरनि ओमफ्राय खेला जोबखांनानै थाम थाम बा ब्रै बे अक्ट'निफ्राय बयनिबो न' न' हाबो आरो गामिनि बोराय फार्स्टयाव जोंनिया बोराय बोराइफ्रा हाबग्रोयो बयनिबो न' नाव हाबजोब्बाय बिदिनो ओमफ्राय आरो बिनि अखानायै सेंग्रा सिख्लाया आरो आलादा हाबबावो बयनिबो न' हाबगोन आरो सेंग्रा सिख्लाफ्राबो औ ओमफ्राय आरो सेंग्रा सिख्ला सिख्ला हाबखांनायनि उनाव आरो बुरै बुरैफ्राबो खनसे ओंखारबावो आरो बिदि माने थाम ओंखारो जोंनिजाय
औ ओ
फ्राय
ओं
बिदिनो रंजाखांनानै ओ जेब्ला स्नि अक्ट' जायो अब्लाना गोखा गोखै मैगं जायो आरो जोंनिथिंजाय सातथिथि ना मा होनो बेखौ औ मिथिंगायाव मोननाय बे मैगं थाइगंफोरखौनो बुथुमनानै रायजोयावनो ज' जायो आरो अमा बुथारनानै
औ ओ
नोंथांमोननिथिंबो बे साथिथि
औ औ फालिनाय जायो जोंनिथिंबो साथथिथिखौ फालिनाय जायो
औ बिदिनो नोंथांमोननिथिंबो अमाफोर जालायो नामा रायजोयै ज'यैनो
बेबायदिनो नंगौ ओ नोंथांनि न'खर न'खर हाबनानै मोसानाया मोजां नंगौना नङा होननानै सानो नोंथाङा
आङो बेखौ आंनि बायदिब्लाथ' बेयो मोजाङानो नोंथां माने बोसोराव खनसेल'सो बिदि जों सिलला गानाय जायोना बयनिबो न' न'आव बिदिनो गेदेरफोरखौ सनमान होनो मोनो उनदैफोरनो अननाय होनो मोनो बेयो मोजाङानो नोंथां न' न' हाबनाया
औ आंनि बायदिब्लाबो आं बेखौ मोजां मोनो ओ माने गोदोनि दोरोङारि खानथिखौ जों बिदि लाखिबाय थानाया मोजां मोनो
औ नोंथां औ
ओ बुंदों आरो औ गोबां गेदेमाफोरा बुंदों बेबायदि मोसायोब्ला गुबुंले जायो समाजा गुबुंले जायो गाज्रि जायो होननानै स्टेज प्रग्राम खुंनाय जादों स्टेज प्रग्राम खुंनानै बक्स दामनानै डि जे साउन्ड दामनानै मोसानाया मोजां जाखो ना दोरोंङारि खान्थिखौ लाबोनाया मोजां जाखो औ आं बे मोनसे बाथ्राखौ सानो आरो आंनि मोनदांथियाव
औ औ ओरैनोबाथ' बे गामियाव ज' ज' रायजोयैनो ओंखारनायासो साबसिन ना नोंथां
औ औ आंनि मोनदांथियावबो बेबायदिनो आरो औ
औ
नोंथां सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ जागोन नोंथां दे टाइमाबो जाबायना जोंना
औ
औ दे होमबा नोंथां नोंथांजों सावरायनो मोननानै गोजोन्नाय मोनबाय नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो
औ दे दे नोंथां दे